हेल औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ मा मावदोे
ओरैनो दङ नोंथां दा
औ औ
दे ओमफफ्राय नोंथाङा बे जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरनि सायाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन
औ दे होमबा एसे फोरमायना होनसै नोंथां
औ औ जोंनि बर'नि ओंख्रि होनोब्लाथ' गोबां रोखोमनि दङ बिनि सिगांनि दाख्लैबावैसो जोंहा जिटेक मोननायबो दंसै बर'नि ओंख्रिफ्रा
बेफोरो जाबाय ओरै अनला दाउ नारजि अमा साम' सबाय इफोरो माने बर'नि ओंख्रि आरो बेफोर आरो नाफाम नाफाम बाथोन।
औ गोबां रोखोमनि दं। दा जोंहाथ' गोबां रोखोमनि ओंख्रिब्लाबो जोङो माने गोबां गुबुन गुबुन बेफोरो बेफोरनि माने फारागा गोबां दङ। दा नोंथाङा अनला ओंख्रि होनना बुङोबा मा
औ औ
औ अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो होन नामा?
अ हागोन नोंथां आङो
औ औ
औ अनला ओंख्रिखौ माने जोङो ओरैबायदि संनाय जायो आरो माने बे जोङो माइरंखौहाय एसे मानसिखौ हिसाब खालामनानै बेसे बुरजा जागोन बेखौ नायनानै आ रो बेखौहाय जोङो खुरैजों हिसाब खालामनानै जेनेबा खुरैसेफोर मानसि खमबा खुरैसेफ्रानो थोगोन आरो बेखौ दैयाव दसे सोमनानै दोननानै ओमफ्राय जोङो खेरखायावहाय बेखौ सोमखांनायनि उनाव बोखांनानै दैखौ दसे सर' होनाय जायो आरो।
औ
ओमफ्राय बिनिफ्राय दैखौ दसे सर'खाङोब्ला। जोङो थ' दा गोदोनि दिनाव माने उवालजों गायहेनजों बिसोर मोननैयावहाय जोङो देनानै बेखौ फाउदार बायदि खालामनानै लानाय जायोमोन आरोखि गुन्दै खालामोमोन।
औ
ओमफ्राय दाथ' आथिखालाव जेनेबा जोङो बिराद गोदान रोखोमनि बायदिसिना ओ आगजु मोननो थांबाय ना? दा बेफोरजों खालामनाय जायो आरोखि ओमफाय दा गोदोनि दिनावहाय जोङो दाबो सोरबा सोरबा बाहायो उवाल आरो गायहेनखौ
दा बेवहाय गुन्दै पाउदार खालामनानै लानानै बे माइरंखौहाय जोङो दोनथ'नाय जायो आरोखि ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे जों बेदर बा माबा मोनसे जिनिस लानानै सङोब्ला जेनेबा दाउ बेदरखौनो लानानै हमबाय आरो बेखौ जोङो ओ इसे गिबियावहायनो जेनेबा थाव होनानै ओमफ्राय थावखौ गुदुं खालामनानै बेनिफ्राय पियास थियास होनानै जोङो बेदरखौ दसे एल मोजाङै एवग्रोनानै लानानै बेनिफ्राय दै होनाय जायो आरोखि दै होनानै ओ गोदौहोग्रोयो आरोखि बे बेदरखौ गोदौ बिराद ओ गोदौहोनानै जेरा ग्लाब ग्लाब गोदौयो अब्ला बे जों बै गिबियावहाय माइरं गुन्दै खालामनानै लानायखौ जोङो बे गोदौनाय समाव हरनाय जायो आरोखि।
औ औ
ओमफ्राय बिनिफ्राय बेयावहाय हरखांनानै जोङो जाखिनि जेनेबा हरनांगौ जिनिस दङ मस्ला ओ सामब्राम गुफुर बेफोरखौ नायनानै हरजोबनाय जायो आरोखि। ओमफ्राय बिनि उनावहाय बेखौहाय एसे गोबाव मोजां रोखोमनि एरनानै होबाय थायाब्ला मानि अनला ओंख्रिया सिङाव गोदोनानै लाथा खायो आरो नालाय। दा बेखौ सम सम फिदिंनानै होबाय थानांगौ जायो आरो नोंथां।
औ।
ओमफ्राय बिदिनो फेदिंखांनानै ओमफ्राय जोङो होबाय बिदिनो मस्ला मस्लि होनानै। ओमफ्राय संख्रिफोरखौ नायनानै जोङो फोमोननानै बिदिनो जानाय जायो आरोखि बिदिनो संनाय जायो अनला ओंख्रिखौ। ओमफ्राय नोंथाङालाय बे जोंनि बे माबा थास' बिबार आरो मैथा ना बेफोरनि सायाव संनायखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ थास' बिबार होनदों नामा औ। जोंखैथ' जों माने बेफोरखौ माने बारा जानाय जाया संनायबो जाया इसिबां। औ बिदि इसेबां माने
ओ।
बोरै सङो माने बेनि बागै बारा मिथिया आरो थास' बिबारफोरखौ औ बारा जानायबो जाबाङा नालाय।
उम उम। अब्ला आं एसे फोरमायना होनि ना नोंथां? औ औ दे। मानि जोङो मैथाजों थास' बिबारजोंखौबो जोंनि बर'फोरा बांसिन जानाय जायो आरो नालाय। दा बिनि सायावहाय जोङो थास' बिबारखौ जिरना बिबारनि बाहागोखौ जिरनानै लानानै बै सिंनि माबा देथा थानायखौ गारनाय जायो आरोखि। दा बे जोंनि बिबारनि बाहागोखौल' लानानै जोङो फिसा फिसा बाहागोआव जिरनानै लानानै आमफ्राय मोज मोजाङै सुनानै लाबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय मैथा होदेरनांगौ जायो। मैथा खौबो जोङो ओ सायनानै सुनानै लानोसै। बेनि उनावहाय जोङो बे थास' बिबारखौ जोङो ओ सारायावहाय थावखौ गुदुं खालामखांनानै सारायाव थास' बिबारखौ होनानै ओमफ्राय बेखौ एसे संख्रि हालदै होनानै एसे एवग्रोबाय दसेखिनि रबनायखिनि ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो। खारदै होनाय जायो आरो नोंथां। खारदै एसे होनाय जायो। माने बे बिबारनि माननायफ्रा एसे बे खारदै होनायजों एसे मोजां जायो नालाय। दा खारदै एसे होनानै फिदिंनाय जायो आरो। ओमफ्राय बेनिफ्राय दसे बेखौहाय खारदै होखांनायनि उनाव दैबो एसे होनाय जायो। दै होनानै बे थास' बिबारखौ रुइहोग्रोनाय जायो आरोखि।
ओ।
ओमफ्राय रुयोब्ला बे थास' बिबारखौ थुग्लिजोबनानै दो दोखो दोखो खालामो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो मैथाखौ हरनाय जायो आरो।
औ।
मैथा हरखांनानै मैथाखौबो दोखो दोखो खालामनानै लानानै बिनिफ्राय ना गोरानफोर होयोबा होनो हाबाय। समायनायनि थाखाय। ओमफ्राय बिदिनो दै एसे होफिननानै फोमोननानै जानाय जायो आरो बिदिनो। नोंथां।
गोथाव खोमा ना नोंथां जानो?
औ जानोथ' मोजां मोनो आंथ' बिराद मोजां मोनो औ। ओमफाय नोंथाङा एसे सबाय साम'खौलाय फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन समाय साम'खौ
औ दे होमबा एसे फोरमायदो नोंथां।
औ जोंहा साम'खौथ' ओ दैमा एबा फुख्रिफोरावसो मोननाय जायो नङा होमबा। औ बेखौ जों गिबियावनो जों खनन्ना लायग्रोनांगौ जायो।
औ
बेनि उनाव औ बिनि उनाव जों बेखौ सोंहांना दोननाय जायो आरो माखासे माने हाफोर जायो नङा होमबा बे साम'आ? बेफोरखौ माखासे जागा होनाय जायो औ साम'नाव जोंहा मा होनो दाखोन ना मा होनो। माने ख्रायो जोंहा बेखौ गिबियावनो जोंहा माने औ बेखौ सा-सायग्रोनाय जायो आरो। औ सायख'ना साय खांनायनि उनाव आरो जोंहा बेखौ खिथु दानस'नाय ना मा होनो।
औ औ औ औ
बेनि उनाव बेखौ मोजाङै माने सुस्र'नाय जायो। मानजिनाय जायो आरो मोजांनो मानो होनबा बेना गोबां मैला थायो। बिखङाव बेखौ जोङो साफा खालामना लाग्रोनाय जायो साफा खालामखांनायनि उनाव जों बे खौ दैयाव दसे सम एबा दैयाव। सोना दोननाय जायो आरो। संनो-संनोसै समहालागै।
ओं
बेनि उनाव जोङो सबाय नङा होमबा सबायखौ जोङो।
औ
एवग्रोना लानाय जायो आरो औ एवग्रोनानै जोङो बिदिनो हुखैनाय जायो माबाफ्राव सोरबाया उवालाव देयो सोरबाया हुख्रेमनानै बिगुर खुयो आरो।
अ औ
बिगुर खुखांनायनि उनाव जोङो सबाइ माबाखौ सबबायखौ रुगोनना लानाय जायो आरो। सबायखौ रुग्रोनानै लानाय जायोनि उनाव। ओनि जेब्ला सबाया रुनोसो समाव माने खारै ना मा होनो
औ
औ बेखौ होनाय जायो आरो बेनि उनाव सबाया रुय रुइखांनाय बा सबाया रुइखांनायनि उनाव मोजां जाबाथाय बेखौ दोन' दसे दोन दोनथ'नानै माने
ओम
आ साम' नङा होमबा साम'खौ जोंहा थावजों मोजां अह जों एफ्रावग्रोनाय जायो आरो थावजोंथ' एफफ्राम दसे समाव एफ्रनोग्रोननाय जायो आरो।
ओ
औ साम'आ माने एसे थुथुब थाबथाब बेरजासिम माने बेखौ एवफ्रावनाय जायो आरो। औ बेनि उनाव जोंहा सबायखौ मा होनो थाव सेर बेनो नङा होमबा खारैनिफ्राय एसे सोरबाया सेरो औ। सेरनानै जोंहा ओमफ्रायनो साम'खौ थाव सेरनानै माने सबायखौ होसननाय जायो आरो। बिदिनो माने दसे सम मोजां गोदौ होनानै सबाया रुखानायसो नालाय मोनखाबाय आरो ओरै साम'आबो गोबां एवथ्रमखादों नालाय बिनि थाखायनो बेखौ बारा सम दोननाय जायो आरो मानो होमब्ला मोनखाजोबनाय नालाय एसे ओम गोदौब्लानो माने बिदिनो सोरबाया गंगार दुन्दिया ना मा होनो ओं बेफोरखौ होयो आरो दुन्दिया मोननाय समाव दुन्दिया अ बेखौ होनाय जायो बेखौ जेब्ला माने गोदौनानै पाक जायो अब्ला बेखौ खांनाय जायो आरो। अ बिनि उनाव जानाय जाबाय आरो अ बेखिनियानो आरो।
अब्ला नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो गोसो दंबावोमोन नामा?
औ दंनायाथ' दङ औ बिदिनो मा होनो नाफाम ना मा होनदों नोंथां औ बेखौ माबायदि रोखोमै बानायनाय जायो नो
ओ बानायनायनि सायाव ना नोंथां औ बानायनाया माने ओरैबायदि आरो नाफामा नाया जेसेनो मोजां मोजां रोखोमनि ना थागोन अब्ला ना फामा गोथावसिन जायो आरो नालाय दा जोङो गिबियावनो नाखौ हाय सायनानै मोजाङै सुनानै ओम सान्दुं गोसायाव फोरानग्रोनाय जायो ओमफाय रान खाङोब्ला बनजोंहाय अर सुनानै एसे ओ रं खालार फैयो आरोखि रं जायो नालाय दा अर खियाव दसे दोननाय जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय गोरान जाथारोब्ला बेखौ जोङो दोन्थ'नानै माने थास' दं नालाय थास'खौ जोङो हानानै लाबोनानै मोजाङै सुनानै लाग्रोनाय जायो आरो। ओमफ्राय सुखांनानै दैखौ एसे मोजाङै सर' होनानै दोनथ'बाय दैया जे बे थास'नि दैया रानोब्लानो जोङो उवालावहाय बे ना गोरानखौ गिबियाव होनानै दोखो दोखो देग्लिग्रोनाय जायो आरो नोंथां
औ
ओमफ्राय ना गोरानखौ देग्लिखांनानै जोङो गुन्द्रा गुन्दै महर जायोब्ला जोङो थास'खौ होनानै आरोबाव बेजोंनो होदेरनानै देजाबदेरनाय जायो आरो नों थां आमफ्राय बिनिफ्राय बेखौबो दोखो दोखो देखाङोब्ला थाय जोङो मा बेखौ एसे गिसिहां माहां साइसनि खालामनानै जोङो बेखौ आ गोदोनि जुगाव माने औवानि हासुं हास' सनानै सोयोमोन नालाय नोंथां।
औ
ओमफ्राय नाथाय दा आथिखालनि जुग आवहाय जोङो बेबायदि खालामनाय जाया आरो माने जोङो ओरैबायदि खालामो
जेनेबा बबेबा बे दिंग्रिनि बयेमखौ लानानै जोङो बेवहाय सोनाय जायो आरो खि आम फ्राय ओ खायसेयाबा बै सापातफोरनि पेकेटनि कलथाफोरखौ जोङो लानानै साफात पेकेट फिसा फिसायावबो एफा एफा एफा जेनेबा एवगासे एवगासेनि ओ जखा खालामनानै सोनानै बेखौ ओरै अरजों सावथेनानै दोननाय जायो आरो कि मोजां रोखोमनि बिदि खालामो आरो नोंथां।
औ।
दा बेखौहाय एसे सोग्रोमोनादि गाबोननो संफोरनो जाजायो बिदि नङा बेखौ मानि एसे स्नि दिनहालागै नङाबा जिबा दिनहालागै बेसे खिनि दोनथ'नांगौ जायो। मानिे बियो माने ना गोरानजों थास'जों मोननैजों मोजाङै रोखोम मिलायनांगौ नालाय बेसे दोनथ'नायनि उनावसो जोङो बेखौ बाहायनाय जायो आरोखि जानाय जायो।
औ।
औ दा संनायाबो जोङो ओरैबायदि खालामो।